हा
औ खुलुमबाय नोंथां
अ नोंथांङा मा खालामगासिनो
आंङो दा ओरैनोसो दंथ'यो
ए नोंथांनो मोनाबिलिनि गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय
औ नोंथांनिसिमबो
नोंथांजों माबा मोनसे एसे आनि सोमोन्दै रायज्लायनो सम होनो हागोन ना नोंथां
हागोनदे जेबो नंङा
अ अ आंङो नोंथांजों दैनि गोनांथि बिनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायलांनो हागोन दे नोंथां।
औ ओ दैया जोंनि थाखाय मोनसे ओ एंगारनो हायै जिउनि लोगो होननानै बुंबाबो बेखौ बुंद्रायनाय जानाय नङा।
औ।
औ दैयाखौ जोङो ओ जोंनि देहायाव दैया सेभेन दा स्निजि स्निजि पारसेन्ट थायो आरो नोंथां।
औ।
औ बियो थैनिफ्रायसो बांसिन जोंनि देहायावहाय। दैनि बिबाङा बांसिन दङ ओमफ्राय बे दैनि बिबां जखा थानायखौहाय जोंनि देहायाव ओ प्रटप्लजामनि बिबां होननानै बुंनाय जायो आरो। ओमफ्राय दैया दैया बुहुमावहाय ओ गोगो दै। जाय दैखौहाय लोंनो थाखाय बाहायनाय जायो बे दैया बुहुमाव ओ ओ लाथिख' दसमिक लाथिख' लाथिख' लाथिख'। आ थाम जौखोन्दो हारल' ओ दं होननानैहाय ओ दिनै माखासे ओ आबहावागिरि बिजिरसंगिरिफोरा जोंनोहाय फोरमायनानै होयो आरो नोंथां आरो बिनि बाद बाखि दैया गासैबो लोंजाग्रा नङा नाथाय गोग्गो दै नङा आरो नाथाय दानि ओ गोदान ओ बिरों गोनोखोआरि दारिमिननि सोदांनायनि गेजेरजों माखासे जायै दैफोरखौबो ओ लोंजानाय खालामनो हानाय जाबाय आरो नोंथां दानि गोदान जुग औ ओमफ्राय दा दैनि गोनांथिया जोङो बेखौ ओ लोंनो थाखाय बाहायनाय जायो। ओ जोंनि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय दैनि गोनांथिया एसेबां आंखाल नङा। नाथाय ओ जोङो माखासे जोंनिनो भारत हादरनि सिङाव थानाय। माखासे जायगाफोर जेरै गोदान दिल्ली ओ राज सान बेफोरबायदि हादरसाफोरखौ रायखांहरोब्ला दैनि बिबाङा बहुद खम बिबांनि हार आरो नोंथां। ओ जायनि जायनि जाहोनाव ओ दैनि आंखालाव बिसोरो दैखौ बेसेबांबा रां होनानै बायनानै लानो गोनां जायो।
औ।
आरो बुहुमाव ओरैबायदि जायगाबो दङ जाय जायगायाव दैनि बिबाङासो पेट्रलनिख्रुइ ओ बाङा राङा बांसिन आरो बेफोर हादरफ्रा जाहैबाय सौदि आरबिया ओमफ्राय इरान हादर। बेफोरबायदि हादरफ्राव दैनि बेसेनासो बांसिन। आरो थावनि बेसेना बुहुद खम जायो आरो नोंथां। दा ओ नोंथांजों आङो बेखौनो सावरायनो सानो माने दैया
दैया जोंनि थाखाय जिउआव ओरैबायदि गोनांथि दङ जाय जायखौ जोङो सानफ्रामबोनि ओ जिउआव जोङो दिनै बाहायो आरो। नाथाय दिनै जोङो ओ जोंनि जायगायाव दैयाखौ नांगौ बायदि बिबांनि आग्लाय बिग्लाय मोननायखाय जों बेसेन होनो रोङा जादों आरो नोंथां। जायनि जाहोनाव दिनै जोङो माने दैनि बेसेनखौहाय जों बांद्राय मोनथिनाय नङा। नाथाय गुबुन हादरफोराव दि दैनि बेसेनखौ जों थाङोबोला आ जोङो जेब्ला गुबुन हादोरखौ दावबायगोन अब्ला जों बुजिनो हागोन जे दैनि बेसेनाबो बेसेबांबा आ गोजौ बिबाङाव दं आरो बिनि आ बेसेना खम नोङा। आरो दैखौ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायो जाय नङाबोला जोंनि जिबना मोनसेबो बिसयआव दों दावगानो हाया। जोङो ओ गासै बिसयआवनो जोङो दैखौ ना आय आरो दैखौ जोङो दिनै आ मोजां बाहायनो रोङियाव माखासे आ दैफोरनिफ्राय दिनै बिजानु जानानै आ बेराम सोमजिनाय बेफोरबायदि टाइफयद बेराम बिसेसखि नोंथां जाय जाय बेरामखौ दैनिफ्राय दैनिफ्रायनो जाखांनाय जायो। ओ बेफोरबायदि बेरामफ्राबो ओरैबायदियाव जायो। जों दैखौहाय नांगौ बादि आ मोजां जोथोन लानो रोङाखै ओमफ्राय बा बियो बिसेसकि थाम्फैनि बै माखासे जेब्ला जोङो औ माखासे बिगियानारि बिजाबफाव फरायोब्ला हा जों मोनो माने दंग' दंग' दागला माने बेबायदिनो नोलो फोरनि माबायाव थाम्फैफोरा बिदै दैनानै दैआखौ गुबुंले खालामो। ओमफ्राय जोंनि ओ लोंग्रा दैयावबो बेबायदिनो थाम्फैफ्रा बारसननानै आ दैखौहाय गुबुंले खालामो आरो। दा बेबायदिनो दैनि बेरामजोंहाय गोबांथार बेबायदिनो बेराम जायो टाइफयद बिसेसखि आरो बिनि अनगायैबो नोङा बेबायदिनो आ दोङो दैखौ गोग्गो लाखिनो हायाबा जोंनि देहायाव दैनि गेजेरजोंनो आ बिगुरनि बेरामफ्रा जोंनि देहायाव सोमजिनो हागौ आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अं बेनिखायनो दैयाखौ जोङो जोबोरै साखोन सि खोनै आ लाखिनाया जोंनि बिबान होननानै जोङो आ साननानै लानांगौ आरो दैखौ जों जेब्लायबो जोथोनै लानो हायोबा बे जोंनि थाखायनो जिउआवहाय मुलाम्फा गोनां जागोन होननानै आं गुसुङै दैनि सोमोन्दै सावरायनायखौ नोंथांजों बेयावनो दोनथ'बाय। दा नोंथाङा माबा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो गोनांथि दङ नामा नोंथां?
औ आंबो बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय हुदाफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हाग
उम अ' हागोन नोंथां हागोन दे।
अ' दानिया होमबा आं सावरायलांनो आखायाव लाबाय।
बुहुमनि गासै हारिनि मानसिफ्रानो गावबा गाव जानाय लोंनाय हुदाफोर दं। बेफोर हुदाफोरा हुदाफोर जानाय लोंनाय हुदाफोरा हारि लायै हारि जायगा लायै जायगा आरो हादर लायै हादर गुबुन गुबुन जायो आरो। बेबायदिनो भारत हादरनि सा सानजा ओनसोलाव गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बर' हारिनि मानसिफ्राबो गावसोरनि आंगो जानाय लोंनाय हुदाफोर दङ आरो। बे हुदाफोरनि गेजेरजों बर'फोरा गावसिनि सिनायथिखौ लाख खिबोदों लाखिबोदों आरो। बर'फोरा आबाद मावनानै जाग्रा हिसाबै गुबैयै ओंखाम खौनो गुबैयै जाग्रा आदार हिसाबै बाहायनाय जायो आरो।
औ
ओंखामानो बर'फोरनि था बर'फोरनि गुबै जाग्रा आदार। गुबुन हारिफोरनि बायदि बर'फ्रा रुथि गोरान जानानै थांनानै थानो हाया आरो। बिनिखायनो बर' फ्रा माइनिफ्राय मोननाय माइरंनिफ्रायनो ओंखाम संनानै जायो आरो बेनि खायनो बर'फ्रा बायदि रोखोमनि माइ गायनानै आबाद मावनाय खौ जों नुनो मोननाय जायो बेफोर माइफोरानो जाहैबाय माइसालि बावा माइब्रा जोसा बायदि बायदिफोरानो बायदिफोरखौ मावनाय जायो आरो।
माइब्रा माइरंखौ बर'फोरा बैसागो एबा मागो बोथोर फोर सफैब्ला एन्थाब फिथा सौराइ एवनानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जों बयबो बर'फ्रा गावबाागाव न'खर न'खराव बे बो बे बैसागो एबा मागो बोथोराव बांसिन न'खरावनो एवनानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। ओंखामजों लोगोसे जोङो बायदि रोखोमनि ओंख्रै फाजा जाफा देरनाय जायो मानोना फाजा ओंख्रैजोंसो ओंखामखौ गोथावसिन मोनो आरो।
औ नोंथां औ
बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो नाहा मैहा थांनानै हाग्रा बंग्रानिफ्राय बायदि मैहुर खालामनानै दैमा दैसानिफ्राय ना हमहैनानै जाबोबाय थादोंमोन। दाबो बेबायदि ना गुरनानै जानाय हुदाफोरा दाबो बर'फोरनियाव आथिखाल मुगायाव दङ' आरो बिनि अनगायैबो बर'फोरा माखासे जिब जुनारफोरखौ न'आवनो फिसिनानै जाबोदों आरो। नाफोरखौबो फख्रि जावनानै फख्रियाव दोननानै हाय फिसिनानै जाबोदों बेदरनो बेदर महरै बर'फोरा गुबैयै न'नि अमा बोरमा मैसो खासेव
औ
मोफौ एन्जर बेदर बायदिफोरखौ जाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। दासिमबो अमा बेदरफोरखौ अमा बोरमा बायदिफोरखौ जानाय जायो। आरो अमा फोरखौथ' हा-हाबा खेराइफोरावबो बाहायनाय खौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां औ
नानि बेलायावबो गोबां हारिनि नाफोरखौ जानाय नुनो मोननाय जायो। जेरै थेंगोना खा वै मागुर सिंगि नास स्राय सल बायदि बायदि नाखौ जाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो। ओमफ्राय दा ना -नाखौ लानानै जोंनि बर' समाजाव बायदि फोथायनाय खुगा मेथाइबो मोननो हायो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइ बे खुगा मेथाइयानो जाहैबाय बिलो बुदांनि ना बेंसि आगै ना बेंसि आय' नोंलाय मा एसे दाम बेसि नोंखौ लांनोबोला नाङा नांलायगोन बागानसे थाख खा हाबाब गोरिब गुन्द्राया जालायगोन जालाय -जाखाय बेबायदि सल' दङ आरो -आरो बालाबोथिया खौ लानानैबो बालाबोथिया नाखौ लानानैबो खुगा मेथाइ दङ आरो बर' फोरनियाव बालाबाथियाया बारो बाबोराब बाबोराब उम खैनालै दा बोराब खैनालै दा बोर राब होननाय सल' दङ आरो खुगा मेथाइ बेफोर खुगा मेथाइ फोरा जोंनि गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खुगाजों खुगा बास्लायबोबाय थानाय मोनसे खुगा मेथाइ आरो।
औ नोंथां।
बिनि अनगायैबो जिब जुनार आरो नाफोरनि अनगायैबो बर'फोरा हाग्रा मै हाग्रा बंग्रायाव मोननाय हाग्रा बं फोरा आरो न'नि खाथि खालाफोरावनो मोननाय मैगं थाइगं जायो आरो। आरो न'आवनो मावनानैबो माखासे मैगं थाइगं जायो। न'आवनो आबाद खालामनानै मोननाय मैगंफोरा जाहैबाय जोगोनार, खुमब्रा, जिंखा थाइबें मैथा, गोजा मैथ था बांगाल बायदि बायदि मैगं बुथुमनानै जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंनि न'नि साखाथिफोरावनो मोननाय मुलियारि मैगंफोर जेरै नेरसिं जारि जोग्लावरि बायदि बाय जि मैगंफोरखौ जोङो बुथुमनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो आ
औ नोंथां औ औ।
संनाय खावनाय समाव ओंख्रियाव मोदोमनायनि थाखाय बर'फोरा माखासे मस्ला हारिनि मुवाफोरखौबो बाहायनाय जायो आरो जेरै नेरसिंआबो मोनसे मस्ला हारिनि उम मस्लाहारिनि बिफां आरो माइसुन्द्रि माइसुन्द्रियाबो ओमफ्राय बराउ, गंगार गंगार दुन्जिया, साम्राम गुफुर। सामब्राम गोजा ओमफ्राय सामब्राम बिलाइ हालदै मबा दुन्दिया बेफोर गासिबो मस्ला हारिनि। उम मस्ला हारिनि माबायाव गोलैयो आरो। बेफोरखौ जों जोंनि ओंख्रि संनायाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जौआ जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे लोंग्रा
औ।
निसा निसा गोनां बेसाद आरो बेखौ जों गोदोनि फ्रायनो लोंबोबाय थायो आरो दासिमबो लोंनायखौ नुनो मोनो थेवब्लाबो दानि जुगाव जौ लोंनायखौ निसा हिसाबै एसे खम खालामनायखौ नुनो मोननाय जाहैबाय आरो। आंनि बुंनाया एसेयावनोमोन नोंथां। औ। अ
औ।
दोनथ'नोसै बिदिबा नों
औ गोजोनथों नोंथां औ औ औ।